नोंथाङा औ गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथांसिम
औ नंगौ गोजोन्थों नोंथां
औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ'
औ नोंथां दा ओरैनो दंथ'यो नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो एसे सम' होननो हागोन ना
औ जागोन दे नोंथां
औ नोंथांजों आं कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथांमोननि ओनसोलाव बा नोंथांमोननि जायगाफोरावहाय दैज्लांनि मा मा आबाद मावो नोंथां जों आं सावरायनो होननानै कल हरनाय जादोंमोन नोंथांनिसिम औ बिदिब्ला नोंथां औ औ नोंथाङा बुंनायसाय मा मा आबाद मावो
औ अब्ला जोंनि ओनसोलाव फ्राय बांसिनानो माइ आबादखौ बांसिन मावनाय जायो आरो नोंथां आरो खायफाया मैगं आबाद जेरै जिंखा बायदि जेनबा बोथोर लानानै बोथोर मावनाय आबाद जेनेबा मैगंखौनो होनबाय नोंथां
औ-औ
बिदि मावनाय जायो आरोना नोंथां अब्ला आङो माइ आबादनि सायावनो एसे बुंग्रोनोसै नोंथांनिसिम।
औ नोंथां देनाय बुंनायसाय।
दे जोङो माइ आबादखौ मानो गायो होमबा जोङो जोङो माइनि आबादनि सायावनो सुबुं माहारिया सोलियो सोनारो आरो नोंथां। मानो होनब्ला मानो होनबब्ला जोङो माइरं एबा ओंखाम नुङाब्लानो थांना थानोहाया खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों
औ बेनिखायनो जोङो माइ आबादखौ मावनाय जायो।
औ नंगौ।
गिबियाव माइ आबादखौ मावनो थाखाय जोङो। हाखौ एबा जाय जायगायाव जों माइखौ गायगोन बे ओनसोलनि हाखौ जोङो। मोसौजों एबा ट्रेक्टरजों। हाल एवग्रानाय जायो आरोना नोंथां। माने जाहाथे हानि औ हायाव थानाय जिखुनु जि सिबांखि हाग्रा बायदिया फेसेवनानै हाया गुरै एबा रुइहाबना थानायनि थाखाय आरो नोंथां।
औ नंगौ थारैनो नोंथां।
आरो जों माइ गायनो थाखाय जोंनो माइ नांगौ जायो माने एबा खोथिया नांगौ जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथांनो थारैनो
बे खोथियाखौ बानायनो एबा दिहुननो जोङो। माइ बाख्रिनिफ्राय जेसेबांखि नांगौ माइ एबा गायजानो हानाय जागोन बेखिनि माइखौ जोङो। बहननानै औ फाथो बस्था फाथो बस्थायाव जोङो। एबा फाथोनि थयलायाव जोङो सोनानै दैयाव सोमनाय जायो आरो नोंथां हरसे एबा हरनैनि थाखाय औ आरो बेबायदिनो जोङो बे सोमनाय माइखौ जोङो बोरियाव सानसे एबा हरसेनि थाखाय बोखांना दोनबावनाय जायो आरो नोंथां। औ औ आरो जोङो बेखौ बोखांनायनि उनाव जोङो खामसालि एबा खामसालि एबा जोङो माइ बाख्रिनि साखाथि एबा सिङावबो दोननाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
जाय माइनि माइ जोलै एबा गाजा बियो जाहाथे मोजां जाथों होनना जोङो गिबियाव दै एसे सार्सोनानै होयो।
औ नंगौ नोंथां
फेहेरना एबा गुवार खालामनानै लाइ बिलाइ नङाब्ला लाइ बिलाइ नङाब्ला थास' बिलाइजों जोङो मोजाङै खोबनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथ' थारैनो औ
जोंहाथ' गोबां माइदोंं आरो नोंथां नोंथाङाबोथ' मिथिगौ जानांगौ औ जेरै
नोंथांमोनहादि न'आव माइ माइ आबाद मावो होननानै बुंदोंमोन।
औ नोंथां ।
नोंथां नोंथांमोनहा मा माइ आबाद मावो माइनि मुंखौ बुंनांगोन ना औ बुंनायसाय
जोंहानि न'आव एबा जोंनि ओनसोलावनो बुंनसै आङो जमायै नोंथां औ आं दा फ्राय जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो रनजित आइजुम आरो माइब्रा जोसा बायदि दि माइखौनो बांसिन नुयो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो औ
नाथाय आथिखालनि एबा आथिखालनि नैबे दिनाव गोबां गोदान माइबो ओंखारबाय नोंथां
औ नंगौ नों नों औ नोंथाङा मुंफोरखौ बुंनाय
औ जेरै हतुर-पस'तुर बंगबुन्द' बउन्न' तेवन्न' बायदि गोबां माइ ओंखारबाय आरो नोंथां आरो दानि दिनाव जोङो गोदो मावनाय ओ माइसा माइफोरखौबो जों नुनो मोनला जेरै माइमा माइ खरमा माइ बायदि माइखौबो जोङो नुनो मोनला मानो होनब्ला बेफोर माइ गायनाया एसे एसे माने गोबाङानो खमायलांबाय आरोना नोंथां औ
ओ नोंथांमोनहा माइनि अनगायै नखराव मा दैज्लांनि मा आबाद मावो नोंथाङा बुंनो हागोन ना
औ औ ओ माइ आबादनि अनगायै जों गोबां आबाद मावो जेरै मैगं जेरै जों बोथोर लानानै बोथोर मावनाय जायो आरोना नोंथां दा आङो दैज्लां बोथोरनिनाव गायनायखौनो बुंसै दा गिबियावनो गिबियावनो दोङ जोंहा जिंखा बानलु
औ थारैनो
मैथा जोगोनार बायदि आरोना नोंथां
औ
औ अब्ला
औ बुंनायसाय
औ अब्ला नों नोंथांनि ओनसोलाव ओ जेनेबा नोंथांनि ओनसोल एबा नोंथांनि न' बेबायदि दि गोबां आबाद जेनेबा माइ आबाद मेगं आबाद बेफोरखौ माबायदि मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नोंथां
औ ओ नोंथाङा बुंनाय हिसाबै आं एसे फोरमायना होनोसै
औ जागोन नोंथां
बिदिनो माइ आबादखौ मावनो थाखाय जोंहा जोंबो गिबियावनो ओ गासै सुबुंनोनो माइलिनि गोनांथि जानानै फैग्रोयो बेखौ औ खायसेया बा ख्रि न'मा न'आवबो दोनथुमनानै लानायखौ जों नुनो मोनो आरो खायसे खायसे सेया दोनथुमनाय गैखायाब्ला बाजारफोरावबो गलाफोराव बायनानै मोननाय जायो बेफोरखौ औ बेफोरखौ लाबोनानै जोङो फाथोनि बस्थायाव सोनानै बेफोरबायदिनो फुख्रि एबा हाखर फोराव दैयाव सोमनानै साननै हरनै दोननानै औ बोखांनाय जायो आरो बेखौ औ बोखांनानै जोङो हायाव फेनस्रानानै दै एसे सार स्रिनानै बेफोरबायाददिनो लाइ बिलाइजों एबा थास'बिलाय जों खोबनानै दोननाय जायो नोंथां औ बिनि उनाव- जोङो जाय हायाव बे माइलिखौ फोगोन बै हाखौ जोङो मोजाङैनो ट्रेक्टरजों एबा नांगोलजों हालेवनानै हाग्राफोरखौ फोथैनानै लाग्रोखानाय जायो औ आरो। आथिखाल मुगायाव जोङो बे खो माइलिखौ फोनो थाखाय जों गिबियावनो रासायनारि हासार सारनानै लाग्रोनायखो जों नुनो मोनो जाहाथे औ। औ जोंनि खोथियाया मोजाङै मोजां रज'यो बा मोजां ओ गोग्गो जायो बेनि थाखाय जोङो रासायनारिक हासार बायनायखौ जों नुनो मोनो। ओ आरो औ आरो जेब्ला बे खोथिया दान मोनसेसोनि गेजेरावबा उनाव जौ जौ खांबोयो अब्ला जों बेखौ गुबुन हायाव गायस्लायनो थाखाय आरोबाव फिन खेबसे हाखौबो जोङो ट्रेक्टरजों हालेवनानै लाग्रोफिननाय जायो।
औ नोंगौ नोंथां थारैनो।
बेनि उनावहाय जोङो बे खोथियाखौ ओ फुनानै जोङो बे हायाव गाय लायो आरो खायसे खायसे ओनसोलावहाय औ गोथौ हायाव गायनो थाखाय जोङो खोथियाखौ गोबां रोखोमनि जावायनानै दोननायबो जों नुनो मोननाय जायो।
औ नोंगौ नोंथां थारैनो।
आरो बेफोरबादिनो जोङो ओ गोदोनि दिनावहाय सावरि बादालि जानाय होननानै बुं होनाय खोनायोमोन नाथाय आथिखाल मुगायाव बैफोर बैफोरो गोमालांनो हमबाय।
औ।
ओ औ बेफोरबायदिनो जोङो खोथियाखौ गुबुन हायाव गायस्लायनो थाखाय जोङो खाथि खालानि हाजिरा खामलाफोरखौ लानानैनो गायनाय जायो। मानना आथिखाल मुगायाव औ गोबां सुबुङानो सावरि बादालि जाला नालाय बेनिखायनो बिफोर रोखोमै बिदिनो गायनाय जायो बि बि बिनि अनगायैबो जों जोंहा
औ।
सिगांनि आबाद होननानै बुङोब्ला जिंखा थिं जिंखा आबादखौ माबोरै हाय माबोरैहाय मावनाय जायो होननानै बुङोब्ला जों बेनि जोलैखौ गिबियावनो बाजारफोरनिफ्राय बा गलाफोरनिफ्राय लानानै फैनाय जायो।
औ नोंगौ नोंथां थारैनो
औ बिनिफ्राय जोङो हाखौ टरजों हालेवनानै लाग्रोनाय जायो आरो जेब्ला बेज बेगरखौ गायगोन बा जोलै हरगोन अब्ला जोङो फिन खेबसेबाव खनसेजों एबा खदालजों जावगनानै लाफिनाय जायो
औ नोंगौ थार थारैनो
औ बिदि बेगरखौ उल्था उल्थाफोरखाङै जोङो थुनानै होनाय जायो। बिनि औ बिनि उनाव साननैसो बा सिबा सानसेनि उनाव जेब्ला बे बेगरा गाजा बेरनानै खिलियोबा ओंखारबोयो। बिजौ महरनि औ ओंखारबोयो अब्ला जोङो बेखौ मानला होनो थाखाय गिबियावनो ओ बेफोरनो औवानि जोंसि एबा दिरुं बोखोनानै होयो जाहाथे बै बिजौआ मानलायनानै गोजौ फारसे दावखोलांनो हायो।
औ नोंगौ नोंथां थारैनो।
बिनि उनावहाय जोङो आरोबाव मानलानानै बिबार बारना फिथाइ थायनो सुबिदा जानाय हिसाबै जोङो मोनसे औवानि बैसां लुनानै होनाय जायो। आरो औ बै बैसांनि सायावहाय जोङो ओ बेफोरदिनो प्लास्टिकनि दिरुं जोङो सोंनानै होनायखौ नुनो मोनो। जाहाथे बै औ बिजौफोरा मानलानानै बिबार बारनानै फिथाय सानो हायो हायो बिनि थाखाय आरोबाव जोंनि बे जिंखा आबादा मोजां जा जानायनि थाखाय जोङो गिबियावनो गोबां रोखोमनि बाजाराव बायनानै मोननाय रासायनारि मुलि रासायनारि एम्फौनि मलै बिबारनि मलै रासायनारि हासार बैफोर बैफोर बायदिसिनाखौ औ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो। आरो बिदि बेनि अनगायैबो जोंहा न'खराव गोबोर हासार जमायनानै दोननायखौ जों बाहायनाय नुनो मोनो नोंथां बेफोरबायदिनो औ
औ जेनेबा आगोलनि दिनाव एबा आगोलनि दिनाव होनाय हासार आरो आथिखाल मुगायाव होनाय हासारनि हासाराव मायबा मोनसेफोर फाराग दं नामा नोंथां
ओ आंनि मोनदांनायावथ' थ' नोंथां ओ गोदो गोदोनि गोबोर हासार होननानै बुङोब्ला जों बेखौनो मिथियोमोनदि बै हासाराबो जोबोर मोजां गुन गुन गोनांमोन बेखौ होयोब्ला जोंनि आबादा मोजां जायोमोन आरो फिथाइफोराबो मोजां जायोमोन नाथाय आथिखाल मुगायाव ओंखारनाय गोदान राज नारि हासार बाहायनायखौ जोङो ओ बाहायनायखौ इयाव जेराव ओ बेफोरबादिनो मोनसे ओ गुबुन रोखोमनि आलादा मोनसे गुन दं होननानै जों बुंजायो औ मानो होनोब्ला बैहा बाजाराव बायनानै मोननाय रासायनारि हासारफोरखौ होयोब्ला जोंनि बिफांफोरा थाबनो जौखांबोयो देरखांबोयो आरो औ आरो जोंनि ओ फसलफ्रा थाबैनो बिबार बारनानै थाब थाबनो फिथाइफोरा देरनानै फानजायो बेनि थाखाय बेखौ आङो मिथिगौ आरो आं औ औ नंगौ नों थां आंनि मोनदांनाय बादिब्ला ओ बेनि अनगायैथ' आं गुबुन गुबुनखौ मिथि थ'ला नोंथां
औ नोंथां।
ओ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबायमोन।
औ जागोन दे नोंथां
नोंथांजों आं बायदिसिना गोबां मिथियै बाथ्राफोरखौ सावरायनानै मिथिनायनि थाखाय नोंथाङा आंनो बुंनानै आंखौ मिथिनायनि थाखाय नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय
औ नोंथां गोजोनथों आंबो जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम आंबो गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय बेनिखायनो नोंथांनिसिमबो जोबोद गोजोननाय थाबाय
गोजो औ दे बिदिब्ला नोंथां औ दे अब्ला